हेलौ औ खोनादोंना?
औ खोनादों।
नोंथांङा दा मा खालामनानै दङ?
अ आंङो ओरैनो दङ।
जोबोद मोजां खबर सबर मोजां ना नोंथांनिया?
औ मोजांङानो। दायो नोंथां नोंथांमोननिथिं बोथोरा माबादि सोलिदों?
जोंनिथिंजाय मोजां मानो होनोब्ला मोनायाव अखा हायो आरो सानाव एसे बिबांनि सान्दुं दुंङो। बुरजा नंङा आरो आरो
नोंथांमोननिथिं माइ गायनायनि लाहार फाहार जाबायना?
औ नोंगौ जोंनिथि जोंनिथिंजाय दा बयबो दुब्लियाव आबादारिफोरा दुब्लियावनो खामानि मावगासिनो माइ गायनो थाखाय मानो होनोबा दा खोथियाबो जौबाय नालाय। माइ गायनो थाखाय सिगांनि बेहाय हालौना लाग्रोनांगो, हाया मोनब्लासो माइ गायजायो बेनिखायनो आबादारिफोरा फोथारावनो सान्दुं गोसाब्लाबो अखा हाब्लाबो दासान्दि मुखुब जानानै दं आरो जोंनिथिंजाय।
औ मोजां नोंथांमोननिथिं मा मा रोखोमनि आबाद मावनायखौ मोननो हायो?
औ नोंगौ जोबोर मोजां सोंथि ओ जोंनिथिंजाय दा बुंनो थांङोबा गिबियाव दैलां आव माइखौनो गायगोन मानो होनोबा माइ गायनाय जोबनाय लोगो लोगो खायफाया हा गोरान थायोब्ला बे बेसर खुबैगोन, सबाय खुबैगोन, आरो सोरबा सोरबा सिबिंबो खुबैयो। खोना हादोंना?
औ खोनादों।
नोंथांमोननिथिं ओ मा मा माइखौ बांसिन गायनाय जायो?
जोंनियावहाय आग'थिया आग'थिया बांसिन गायो।
आग'थिया माने? ओ माबायदिखौ बुङोमोन थाय अननानै फोरमायनो हागोन नामा?
थिया माने सिगां सिगांग्रो माने जाय माइखौ हानो मोनो इफोरबायदि आबादखौ आरो
ओ माने ओ नोंथांमोननिथिंजाय जायगाया ओ दै गोबां बिबां थायो नामा दैलांआव?
ओहो हो जोंनियावहाय दैनि बिबाङा खमसो बालाबारि नालाय अखा हाबासो माने गायब्रबनांगौ जायो बेबायदिसो।
नंगौ अ बेनिखायनो आग'थियाखौ बांसिन गायो आरो।
औ अखा हाबानो माने जाय समाव अखाया बुरजा हायो अब्लानो। माने थाब थाब गायनाय जायो नालाय।
नंगौ। अब्ला दा गायखांबाय नामा?
ओहो
ना मोनखांबाय?
दासो माने खोथियाया इसे। जौहांदों।
जौहांदो।
नोंथांमोनहाबो आबाद गायोना?
जोंना मोजां दाथ' हनै बेनिनो माने बेस्थ होननानै बुंबाबो बुंजायो आरो बारा जानाय दा। खोथिया जाबाय नालाय। दुबलियाव हालेवनाया माबा जेनबाय खारायनाय खारायजेनबाय आरो बबेखौबा बबेखौबा सामारबो होबाय आरो। ओरै नोंथांमोननिथिंजाय आथिखालाव ट्रेक्टरजों हालेवोना मोसौजों हालेवो?
जोंनिथिंथ आथिखालाव ओ ट्रेक्टरजोंसो हालेवजोबो दानिया।
उम। मोसौजों रालबो हालौला नामा?
ओहो बांसिनखौनो हालेवनाय नुनो मोनला।
औ।
आरो आथिखालाव जुगा जुगाबो स सोलायनाय बायदि जाबाय। मोसौजों मावोबा मोसौआबो खस्थ' मोनो आरो मानसियाबो खस्थ' मोनो।
गोबावलायो नालाय
औ बिनि थाखाय आरो दायो जेसेबां हायो एसेबां समखौ बासायनायनि थाखाय
उम जोबोद मोजां मानो होनबा जुगानो नोंगौ जोंनिथिंजायबो ओ बुंनो थाङोब्ला हानद्रेदआव टेन पारसेन्ट जौसेयाव जि जनसोआल माने मोसौजों एफा एनै हालेवो आरो। बेबो गायनाय समावल'। आरो सुबिदा जायोबाथ' बयबो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनो होयो आरो। न'आव गैयाबाबो गुबुननिखौजों।
नोंथांमोनथिं हाया मोजां ना?
नंगौ जोबोद मोजां।
औ माइ आबादा मोजाङैनो जायो बिदिबाथ'?
जोंनिया आरो चिरां डिस्ट्रिकआव गोलैनानै दैनि अभाबा एसे खम जायो मानो होनबा खायसे दैया जों भुटाननिफ्राय फैनाय दैखौ बान्दो थिखोनानै आबादाव लानानै फैयो आरो खायसे जे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो माखासे फिसा फिसा निजिरा गाथोन थायो बेनिफ्रायनो सुबिदा बायदि जेराव थिथां थाव थाखाय बान्दो दैखोनानै आबादथिलियाव दंग जावनानै दैखौ लानानै थाङो।
नोंथांमोनथिं मा मा आबादखौ बांसिन मावो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नंगौ ओ जोंनिथिं नायनो थाङोब्ला आबादाव ओ गासै आबादखौनो जों एसे एसे मावो गोबां कमारसियेलाव नङाबाबो नआव जानो थाखाय जेरै मैगं गोलोम बोथोरनि ओ जोगोनार, बानलु, गोखा, दाङा आरो बहल बेफोरबायदि मैगंखौबो जों मावो आरो गोजां बोथोराव दुन गोजां बोथोराव दुन्दिया सामब्राम गोजा आरो ओ ओरै लाव फिथाइ लाव फिथाइबो मोनोमोन ने गोजां बोथोराव मोनोमोनथाय आं बावलायलांबाय थारुन बेफोरबायदि आबादखौ मावो आरो। आरो बुंनो थाङोबा दा बांसिन मावजानाय हिसाबै जोंनि ओनसोलाव गय बागान खालामो।
आथिखालाव गय बागानानो मुंदांखासिन जाबाय।
नंगौ मानो होनोबा जोंनि गोबां आबादारिफोरा सानो ओ गयखौ जेब्ला खेबसे गायगोन बेनिफ्राय जों गोबाव सम बे जायगायाव ओ जेबो हालौनाङा जासे यै जों गयनि फिथाइ मोनबाय थायो बिदि सानो आरो गयनि बेसेनाबो बुरजायानो बुंनांगोन नङा होनबा आथिखालाव बा रोजा कुइन्टेलाव फाननो हायो बा रोजा बाजौ राङाव जों फाननो हायो नङा होम्बा? नोंथांमोनथिं गय गायो ना गाया?
जोंनिथिं गया खम जानो थाखायल' एसे एसेल थायो जोंनिथिं गया।
नंगौ अब्ला मा मा आबादखौ बांसिन मावनाय जायो नोंथांमोननिथिं?
जोंनियाव जानो थाखाय माइ आबादखौनो मावो ओमफ्राय बांसिनानो माने हाजिरा मावनोसो थाङो आरो। गुबुन कम्पानिफोराव।
बेबो गाज्रि नङा आथिखालाव बेदि गोबां गुबुन गुबुन हादरावबो बेबायदि खामानिया सोलियो जेरै जोङो ओ माबाफोरखौ नायोब्ला केरेला, पान्जाब आरो कर्नाटक बायदि था कर्नाटक बायदि जायगाफोराव थानाय सुबुंफोरा इउ एस ए आव थाङो बेवहायनो डुबाइआव खामानि मावनो थाङो। थिक जोंनि मानसिफोराबो जेरै बर'फ्राबो आथिखालाव नआवनो ओ थोजासे बिबांनि हा हु खायफा गैयियाव आरो गावनि सुबिदा बायदि खामानि नागिरनो थांनायाव जेरै केरेला बायदियाव थाङो बेंगालर बायदियाव थाङो नोगोर मोखां जानानै खामानि मावनो थाङो आरो।
औ जोंनिथिं माने आथिखालावहाय हा एसेल थानानै आरो नआव मावनो थाखाय मोसौ गैया आरो ट्रेक्टर गैया। इफोर गैयिनि हिसाब माने गैयियावहाय आरो बायनाय बायदिसो जायो नालाय ने आबादखौ बारा मावबांनायखौनो नुला आरो इदि।
मानो होनोब्ला आथिखालाव आबाद दैखांनोबो गोबां खस्थ जायो। गासिबो प्रपार नोङा ओ बुस्थु मुवा बेसादफोरा गैयाब्ला आबाद मावनायावबो खस्थ जायो नालाय। आथिखालाव नै साननानै ओ बानलु फिफां गायोब्ला आथिखालाव मालसिं पेपार होनांगौ जायो दा नोंहा आखाइयाव थोजासे रां गैयाबा नों मालसिं पेपारखौ माबोरै बायनानै नोंनि दुब्लियाव खोबनो नङा होमबा।
औ नोंगौ।
ओ डाइरेक्ट ओ हायावनो खुबैनानै जों आबादखौ मावोमोन बेनि थाखाय जोङो खामला होयोमोन। मानसिखौ हाग्रा फुनो थाखाय। बा फिथाइ थैखानो थाङो नाथाय आथिखालाव मालसिन पेपार फैनानै मार्केटआव गोदान ग्लबेलइजेसन जौगानाया दा मालसिं पेपार बनानै जोङो हाग्रानि सुनो थाखाय जों एक्सट्रा मानसि लानाङा नाथाय जोङो बे मालसिं पेपारफोर बायनाय माखासे हानि भिटामिन्स ओ होदेरनो थाखाय जोङो माबाखौ भिटामिन फार्टिलाइजारफोरबो जों बायनांगौ जायो नङा होमबा।
औ नोंगौ।
दा बेनो सोलायनाया आथिखालाव बिसिबां ओ इजियै खामानि मावनो जोंनि मानसिफोरा जोंनि मानसिफ्रानो सरि जोंनि जोंनि जेनेरेसना दानि जेनेरेसना जेसेबां इजि खामानियै जों मावनो हायो बे खौ जों बयबो होसोयो आरो। आरो होसोनांगोनबो।
नोंथाङा जोबोद मोजाङै फोरमायनानै होबाय आबादनि बागैनि थाखाय गोजोन्थों।
नोंथांनिसिमबो साबायखर थाबाय। अब्ला समा बो जाबायना नोंथां। बे समाव जोङो लाखिथ'नोसै। उननि समाव आरो फिन रायलाय गोन होननानै। रायलाय मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय।
जागोन दे
दे